हेलौ औ औ औ नोंथां
नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय कल खालाम नाय जादोंमोन सावरायजागोन ना
औ औ सावरायजागोन नोंथां
दा आं माराय फोरबो होननाय मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन
औ दे फोरमायनाय जागोन नोंथां
दा माराय फोरबो बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव बर' हारिनि गेजेराव बिदिनो माराय मोदाइजोखौ गाजा गोमजायै गामियाव फुजा होनाय जायो जायोमोन आरो
औ औ
आरो दा आथिखालावबो बर' हारिनि गेजेराव खायफा खायफा हालामाव बे फोरबोआ सोलिगासिनो दङ
औ
बिदिनो औ बिदिनो खोला गवालपारानि बर' हारिनि गेजेरावल' दासान्दि बे माराय फोरबोआ सोलिना दङ आरो बिदिनो बेनि अनगायैबो बिदिनो कामरुप आरो दरं जिल्लानि दाब दाब हालामाव बे फोरबोनि आबहावाया गोबां गोबांसिन आरो
औ औ
औ बिदिनो गोदो गोदाय फुजा फोरबोआव मोदाइजोखौ गोजोन होनो थांखि लाना मानसिबो बोलि होनाय जायोमोन होननानै खोनानो मोनो
अ औ
नाथाय आथिखालाव मानसिनि सोलायै मैसो माफा माफा बोलि होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ
बिदिनो माराय फुजा फोरबोखौ बैसाग दाननिफ्राय बिदिनो सावोन दाननि गेजेराव गामियाव सानलाइना जायखि जाया अखाफोर दानखोमसि एबा दान खोमसि समाव बिदिनो फालि फालिनाय जायोमोन एबा खुङोमोन आरो
औ
बिदिनो बे फुजा फोरबोआव मैसो बोलि होनायनि अनगायैबो गुमा जरसे ना मागुर जरसे आरो बिदिनो दाउ जरासे आरो आरोबाव बोसोराव आबाद मावना मोननाय गुबुन गुबुन आबादनि बिदिनो बेगर फिथाइ सामथाइ सौराय फिथा सिरा मुरि लारु आरो बिदिनो गय फाथै बावनानै सिबिनाय जायोमोन आरो
औ
बिदिनो फोरबो बिदिनो फुजाखौ रायजोयै एबा खायफाया न'खरनि गाहाम हास्थायना न'खराव
औ
फोरबोखौ खुंनाय जायोमोन आरो आरो बे फोरबो खुंनायनि गुदि थांखियानो जादों गिख्रंथाव बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोननो हास्थायनाय आरो
औ
बिदिनो सा कामरुपनि बबेबा बबेबा हालामाव
बर'फोरा बिदिनो माराय फुजानि मुङै बोरमा, फारौ, हांसो
औ।
बिदिनो गोदै गोबाब। जाग्रा बायदि मुवाफोरखौ मुवाफोरजों गिदिर फुजा फोरबो खुंनानै बिदिनो थालिर दिङानि नाव बानायनानैबो बोहैनाय बोहैनानै दैयाव फोजाव हरनाय जायोमोन आरो।
औ।
दा बिदिनो बे फुजाखौ बिदिनो सानसे एबा साननै एबा सानथामहालागै खुंनो खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो बिदिनो गोदोनि समाव सानस्नि हरस्नि हालागै खुंनाय जायोमोन आरो।
औ।
दानिया आथिखालाव सानसे हरसेल' खुंनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो माराय फुजायाव दौदिनिनि गोनां। बर' हारिनि बे माराय फुजा फोरबोआव गथ'फोरा बाहागो लानाय नेम गैयामोन।
औ।
बिदिनो सोरबाफोर न'खरा एबा बबेबा गामिया बोसोरसे माराय। फुजा फोरबो खुङोब्ला बिदिनो गलायैनो बोसोरथाम फुजा खुंना फुजा होयोमोन आरो।
औ औ।
बेफोरनो नोंथाङाबो बे फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ। द नोंथाङा बुंलांनायफोरा गाैबो सैथो। जोङो गोदोहाय गोबां माने मोदाय दावदायखौनो फोथायो।
मोदाय दावदैखौनो जोङो फोथायनानै फुजिनानै बहाबा लामा हान्थि फुथियोब्ला बा न'खरनि मोजां हास्थायनानै। जोङो बांसिनै खुलुमनाय जायो फुजिनाय जायो आरो। बिसोरखौ आरो मोदाय दावदायखौ जोङो गोजोन होनो थाखाय। बायदि मैया जोङो बिसोरनो फिथाइ सामथाइ बिदिनो दाउ अमा बायदिसिना होनानै जोङो गोजोन होनो नाजायोमोन। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला। माराय फुजा होनोब्ला जोङो। जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बैसाग आ बैसाग आ बैसाग बा बैसागनि बैसाग दाननि जेनेबा दान खोमसि समफोराव बेबायदिनो होनाय जायोमोन बे माराय फुजाखौ खायसे खायसे न'खरफोरा होयो खायसे खायसे आरो गामियैनो लोगो नांना होयो होननानै नोंथाङा बुंलांखाबाय नाथाय उन्दैफोरा बेहाय औ बे बे मोदायखौ माने जोबोद गारा होननानै जोङो फोथायोमोन बेनिखायनो उन्दैफोरखौ माने साफ फिनो होआमोन खाथियाव मानोना
औ-औ
ओ बहाबा गिनानै थागोन होननानै बिसोरो फोथायोमोन बेनिखायनो गेदेर गेदेर मानसिफोराल' बे माराय फुजाखौ होयोमोन मानोना मैसो बोलि होनाय जायोमोन बा बोरमा बोलि होनाय जायोमोन नङा होमबा
औ
औ बेहाय माने औ खायसे खायसे न'खरफोरा माने न'खरैनो खालामो नाथाय जायनि जाहोनाव बेफोरखौ खालामाब्ला माने खैफोद जागोन होननानै बिसोरो साननानै लायो बेनिखायनो खालामोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां खमसै बेफोर माराय फुजाखौ होयिया आरो गोदोनि मोदायफोरानो अरदों बेबायदि होननानै फोथायनानै आथिखालावबो माने फारौफोरखो हाथारनाय जों नुसै दाउफोरखौ होनाय नुसै फारौफोरखौ हाथारोबो खायसेखौ उराय होयो आरोना औ आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंलाखाबाय मागु गुर जरा बा ना जरा बेबायदिनो गासैखौबो जरा जरा होनानै फुजियोमोन आरो ओमफ्राय बोथोराव मोननाय आबादनि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो होनानै इसोरखौ माने सि योमोन बा माराय फुजाखौ होयोमोन आरो औ दा गामिनि जयैनो होनाया जाबाय गामिनि बेराम आजार बेफोरो जाहाथे जाया बा बोसोरा गाहामै थांथों बेबायदिनो बायदि बायदि थांखिजों माने बिस बे मोदायखौ फुजिनाय जायो आरो दाबसे जायगायाव माने जयै ओ भासाय हरनाय जायो आरोना होमब्ला ओं आरो जोङो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोयो गोबां माने मोदाय दावदैखौ फोथायसोगारोमोन बेबायदिनो गोबां दावबायोमोन नालाय हाग्रा नाहा मैहा थांनानै बेबायदिनो संसार जानाय बा बिदिनो मैगं थाइगं बुथुमनानै जानाय बेफोराव माने जाहाथे सिगि संख्ल' जाया जेबो जेबो अनिस्थ' जाया देहाफ्रा बेबायदि थांखिजों माने गोबां इसोरखौ सिबियोमोनना
औ-औ
औ आरो बेबायदिनो उन्दै उन्दैफोराबो जाहाथे ओ गाहामै थायो बेफोरखौ माने गेदेरफ्रा बिनि थांखिजों माने फुजिनाय जायोमोन बे माराय फुजाखौ आरो माराय फुजा जे ओरैबायदि गेदेर जायो ओ बियो माने जोबोद जोङो बेखौ गोथार होननानैबो जोङो बुंनो हायो। मानोना बेयाव खालाय दैफोन जेबो ओ जादेर लोंदेरबो खालामनाय जाया जोबोद माने मोजाङै ओ बिबार बा फिथाइ सामथाइ बा बेफोरखौ गासैखौबो होनानै बिनि ओ थै रक्त' जायखौ होनो रक्त' बे रक्त'खौ माने लोङोब्लासो बै इसोरा ओ गोजोनो होननानै फोथायो आरोना
औ औ
आरो बेबायदिनो गोजोन होनोबो नाजायो आरो इसोराबो गोजोनोबो जानो हागौ ओ नाथाय आथिखालाव माने गोबां बेबायदिनो माराय फुजा होयिनि थाखायनो बेमार आजारफ्रा जादों होननानै सासे फाग्ला बा फाग्लि जादों होननानै मानसिफ्रा आथिखालावबो बुङो आरो औ दे होमब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन दे
औ औ नोंथां
औ औ दे